अ औ खोनाया खैनोमोन दहायो
अ दासो एसे औ औ एबार एबार मोजां खोनादों
अब्ला जों समखौ नस्थ' खालामा जासै बेसां हायो जोंनि बर'फोरनि माखासे ओ थिनानै जाजानाय
जाजानायाव
थिनानै जाजानाय जामुं बेखौ लानानै सावरायनायनि नङा होमबा
औ
माने बर'फोरा बिराद माने जानाय लोंनायखौ माखौ बबे बुस्थुखौ माबायदि खालामनानै दोनोबा उनाव जों मोनिस समाव बे बुस्थुखौ जानो हागोन बेफोरबायदि बर'फोरनियाव गोबां मैगंफोर ओ गोरान खालामनानै दोननाय माब्लाबा ओ हासुङाव सोनानै दोननाय। माब्लाबा बयमाव सोनानै दोन्नाय बेफोरबायदि मै गंखौ जों बर'फ्रा खालामनानै दोनो आरो दा जोङो बिनि सायावनो सावरायनाय नङा होमबा?
औ औ औ औ।
दा आङो नोंथांनिफ्रायनो लाजेनसै नोंथांमोननि दा फंबायमोनि ओनसोलाव बेफोरबायदि बर'फोरादि माखासे बिदि थो थि थिनानै दोननाय गैयि समाव ओ जानो थाखाय। थिनानै दोनो बेबायदिखौ आथिखालाव मा मा बुस्थुखौ बानायनानै दोनो मोननो हायो बेखौ फंबाया खोन्थाहरनो हागोन।
औ औ औ ओ जोंथिंजाय बेबायदि ओ फार्स्टआवनो जोङो नाफामखौ
बांसिनै नुनो मोनो आरो। बांसिन दोननानै जानायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगो से हाजोआव थांनानै मेवाइखौ बुरजा बुरजा लाबोनानै दाननानै बय याव सोनानै बा बहाबा दोनथुमनानै मोजां ओ बोनना दोननानै बा ओ मारिनानै बेखौहाय दोननानै जायो आरो। आरो बेजों लोगोसे बयलारफोरखौबो बेबायदि दोननानै जायो आरो आसारफोरखौ आसा आसारबो दङ थाइजौ आसार बायदि आसार फोरखौबो दोननानै जायो आरो होमबाबो जोंनि
अब्ला नोंहा औवा मेवाइखौ माबोरै दोननाय जायो। बेनि प्रसेसखौ मिथियोब्ला आबुङै बेखेवनानै होना हो दा जोंनि ओनसोलावबो बयबो। उनाव मिथिनायफ्रा बेफोरबायदि फल' खालामनो हायो।
औ औ औवा मेवाइखौथ' ओरैनो औ सिमफुल आरो बियो बांद्राय ओ माबा बो नङा नाफामफोर बायदि औ गुदु गादा नङा आरो फिफांनिफाय दाननानै लाबोबाय दाननानै लाबोनानै बिनि बिखबखौ जिरनानै बेखौ जेसेबां हायो ओ फिसा फिसा बांद्राय फिसाबो नङा आरो आसि थायसे जख' माबाना औ औ औ औ गोबा गोब ओ माने गोलाव गोलावैनो गोबा गोब माने हानानै बेखौहाय मोजां मोजांनो बयमाव सोनानै नारसो नारसो सोनानै माव
हानानै ना सुनाङा मेवाइखौ
हानानै सु सुजायो आरो लेथ थ्राबोथ' जाखाया नालाय माबानानै जिरखांनानै आ राम सुनानै बेखौ आराम दाननानै सोनानै
दैखौ माबानांगोन नामा ओ फसरना ननै एसे रानहोनांगोन ना सुखांनाय लोगो लोगो सोबाबो जायो
सोबाबो जायो आ
अ जोबोद मोजां बेनिफ्राय
बिनिफाय ओ बयेमाव बयेमाव सोनानै नारसो नारसो सोनानै आराम प्लास्टिक खोनानै नङाबा थालिर बिलाइफोर होनानै दाखिनिफोर होनानै माथेनानै जिउथुब उम जिउथुब बार हाब थु बार हाबनो मोना आरो माने बार हाबनो मोननाङा आरो बार हाबोब्ला गो खा जायो नालाय
औ नोंगौ दा बेहाय जोङो माबा फोर ओ होदेरनांगौ नामा बयेमाव जोङो सोयोबा
सोरबा सोरबा होदेरो खोमा नाथाय ओ आंबोथ' जोंनि न'खराव बानायनायखौ नुदों आंङो एसे एनै दा बेबायदि बानायो आरो औ
अब्ला जेबो होदेरनाङा ओ रैनो गाव गोजा बयेमाव सोनानै मोजां मारि थेनांगौ आरो स
औ औ औ औ
जोबोद मोजां आरो बिनि फ्राय आरो माबाफोर ओ माथेनायनि उनाव बबेबायदि जायगायाव दोनोब्ला मोजां जायो
आरैनो नर्मेल ओ टेबोलफ्रावबो दोननो हायो ओमफ्राय औ बा ओ माबाफ्रावबो दोननो हायो ओंखाम संग्रानि गोजौ रेगफ्रावबो दोननो हायो
नंगौ नंगौ नंगौ माने बेनि नि थाखाय मोनसे स्पेसिफिक जायगानि गोनां
गैया गैया ओहो
उम जोबोद मोजां आरो बिनिफ्राय फंबायादि बुंदोंमोन नाफाम आथि आथिखालाव फंबाय मोननि ओनसोलथिंजाय मा मा नाखौ नाफाम देनाय जायो आरो माबायदि आदबै नाफामखौ खालामनाय जायो बे खौबो फंबाया फोरमायनो हागोन
आदसा जागोन ओ नाफामखौथ' ओरैनो ओ जोंनि बिमाफोरा सो देयो नालाय जोंथ' देफेराबो दा बे हिसाबै ओ दा गोबां खम नुसै आरो जोंनि न'आवबो ना नाफाम देनो नागिरला बारा गोदो समावसो हाखर हालाफ्रा बे औ औ नंगौ नंगौ गोदो समाव फख - फुख्रिफोर बिलोफोर बिराद थायोमोन जे बै समाव फिथिग्रि नाय रो नाथुर बायदिसिना बिराद ना बेबायदिनो ना फिसा फिसा मोनोमोन आरो। ओमफाय दा बेफोरखौनो सारनानै ओ बुरजा मोनोब्ला बासिनानै सा सानदांगायावहाय जमा खालामनानै सानदुंङाव फोरानो आरो सान्दु गैयाब्ला बे अदाबावनो एसे गोजौ गनफोर गायनानै दोननानै
नंगौ गनखौ गंथाम
औ गंनखौ गंब्रै गं थाम आ
नोंगौ।
ना गोरानखौ एसे फोराननानै गोरान खालामनानै ओमफाय बेख खौहाय ओ देनो थाखायहाय बेजों लोगोसे जोंनि एरियायावहाय थास' गोसोम होननाय मोनसे थास'खौ दानना लानानै बेजों देब हानानै ओमफाय बेखौहाय दो औवा हासुं बा बयेमफ्राव सोनानै दोननानै इदि जायो आरो माने।
औ
औ आदा मोनथिंजाय नाफामखौ माबाय दि बनायो गुबुन गुबुन जायगायावहाय सोरबा खुमब्रा फिथाइबो होयोनो सोरबा माबाबो होयोनो दा आदा मोनथिंजाय माबायदि नाफाम देनाय जायो ओरैनो
नाफामा फंबाया जेरै फोरमायदों बेबायदिनो प्रसेसा एखे होन ब्लाबो बुंजायो। एखेखौनो बुंजायो मानो होनबा जोंनिथिंजायबो आं जा नुदों थास'खौनो होनाय नुदों आरो दा ओ मोजांसिन ओ दासिमबो आरो दा जोङो बांसिन बयमाव सोयो
औ
माब्लाबा औवायाव सोयो दा बेनि खेथ्रआव नोजोर होनानै नायोबा जोङो बयेमाव सोनायनिख्रुइ औवायाव सो नायानो माने साबसिन खौ आं सानो आरो मानो होनबा औवायाव सोनाया माखासे औवा गोथांआव सोनाय जायो नालाय दा बे औवा गो थां जेब्ला लासैनो रानलांगोन
उम उम
बिनि रसआ ना ना जेरै नाफाम बेखौ जों दोसो दोसो माने सोनाय जायो नालाय औवायाव
औ औ नंगौ
राननायजों बिनि रसाबो माने औवानि रस बो लासैनो हाब हाबलायो आरो इसमाइला बिराद फैयो खुन' गोखा आरि फैनायनि सान्स थाया जेब्ला नों खौ सोगोन बेनि उनाव जों औवा खौ मोजां ओ माजों मा थुनाय जायो ओ थालेर बिलाइखौ मा थुयो थालिर बिलाइनि आरो गोबां थालिर बिलाइ सोखांनायनि उनाव जोङो माखासे ओ थाम्फैफोर बानो हायैनि थाखाय हाथफ्ला होनानैबो जों माबायो लिरनानै दोनोमोन जाहाथे मोनामोब्लाबो बे थाम्फैफोरा बेहाय बानो हाया आरो जाहाथे उनाव जोङो बेखौ एसे साया जायगा एसे बारा मानसि थांस'यै एसे साइद जायगायाव जोङो दोन-दोननाया मोजां आं सानो एसे साया जायोबा मोजां जायो आरो बेबायदिनो खालामो होनना दा नाफामा देनाया जिखुनु नाखौनो देनो हायो नोंगौ
नोंगौ
जेब्ला नाफामखौ देगोन अब्ला जोङो नाया बिराद मोजाङै गोरान जानाया मोजां आरो नाया लगाय लथाय जायोबाबो मोजां
उम
जेन'बा ओरै ना अन्थाइ ना फिथिख्रि नास्राय थुरि फिसा बामि फिसा बेफोरबायदि ना खौ ज' खालामनानै जोङो देयोबा गोथावसिन जायो आरो
माने औ गासिब निबो नाया नानि गोथावा ज'आव जानानै गोथावसिन जायो आरो माने
बिनिफ्राय फंबाइया ओ गोथां मैगंफोरखौ माखासे फोराननानैदि ओ गोबाव उनाव जानो थाखाय बर'फोरा फोराननानै दोनो बैबायदि मैगंफोरनि ओ फोराननायखौ आथिखालाव मा माखौ मोननो हायो फंबायमोनि ओनसोलाव
ओरैनोथ' आं मोनजानाय हिसाबै आङो मुलाखौ आङो मिथियो आरो दा बेनि अनगायै औ मुला ला गुन्द्रुग बेनि अनगायै मा माखौ बानायनाय जायो आं बो बारा मिथिया दा औ
अब्ला जोंनि ओनसोलाव जेन'बा बानायनाय आथिखालाव बानायनायफोरखौ बुंनि
औ औ
ओ जेरै मुलाखौ बुंदों मुला बिलाइखौबो बानायनो हायो जोङो मुला बिलाइखौ बानायनायखौ प्रसेसा ए बे बेयो जों जोबा नेपालिफोरा गाहाय बांसिन जायो बिलायखौ
मुला बिलाइ ना बेदर
बिलाइखौबो बे बेदरखौथ' बेदर फोराननानै फोराननानै माबाखाबाय सायावनो ओमफ्राय बिनि प्रसेसा एसे आलदा आरो ना गुन्द्रुग
आ ह
बिलाइ बिनिया ओरैबायदि मुला बिलाइखौ एसे माने गोरलै गोरलैयावनो आरो खानानै लाबाय टुबाय नानै एसे दैखौ रानसो होनानै जोङो थालिर बिलाइयाव मोजां आरोना थालिर बिलाइखौ थाखो थाखो जाहा थे बेहाय जेबो मैला हाबनो हाया खालामनानै
उम
माबायो ओ जुबाय खाबाय बिनि उनाव दुइ फुटसो हाखौ जावनानै
औ
दुइ फुट दुइ फुटसो हाखौ जावनानै बे नोंनि बिसि बुरजा गुन्द्रब बानायदों बिलाइनि गुनद्रुख बेखौ नायनानै गुवारखौ बानायदो उनाव बे खाथुमनानै थालिर बिलायाव खाथुमनानै लानाय मुलाखौ जोङो हायाव फबनानै दोनो आरो। दा बेखौ जोङो। ओ दस बार' दिननि गेजेराव जोङो बेखौ बोखांफिनो बेखौ बो खांफिननानै जाबायदि एसे सेवनाय महराव जागोन बेयो। दा बेखौनो सान दुंआव फोरान फिननाय जागोन आरोबाव
आतसा आसा आसा
दा बेबायदि खालामनानै सान्दुंङाव फोरानफिनसै गोराननो ओमफ्राय बेखौ जोङो जेब्ला गोरान जायो गोरानै दोननाय जायो। आरो दाजेला बि खौ जोङो जागोन बेहाय मा
उम
माने गोथांनिफ्राय एसे आलादायै माने फैयो आरो जानो मोजां नोंथां। जिना आंबो बिदिबो खालामनाय जायो मुलाखौनो। दा बेनि उनाव जोङो फैदो जेरै थास स' बिबारखौबो आथिखालाव गोरान खालामनानै गोबां जोंनि बर'फ्रा जानो लाबाय। मानो होमबा थास' बिबारा माने बे मोनसे नेचारेल गा गासिबो नेचारेल अब्लाबो माने। मोनबाय थानाय नङा नालाय। नाथाय बिनि